हेलौ औ नोंथांदो दसे रायलायजागौमोन ना?
औ हागोन नोंथां।
आं नोंथांजों आखाइ सिल्पनि सोमोन्दै एसे रायलायन नागिरदोंमोन। नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना? औ ओमफाय
नोंथां आखाइ सिल्प' होननानै बुङोब्लाथ' जों जायखौ जों आखाइजों बानायो बेखौनो जोङो आ खाइ शिल्प' होननानै बुंनाय जायो। आरो बे आखाइ सिल्प'आ बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ।
सोलिबोदों आरो बेयो बर' समाजाव मोनसे गुवार जायगा आवग्रिनानै लानो हादों।
औ औ।
गुवार जायगा आवग्रिनानै लानो हाबोदों आरो बे आखाइ सिलप'आ आखाइ सिल्प'नि जोनोमखौ जोङो सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव गोनांथि जानायनि गेजेरजों सोमजिदों होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। आखाइ सिल्प'खौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो मोननो हायो।
औ औ।
जेरै जोंनो आबाद आबादजों सोमोन्दो थानाय आखाइ सिल्प'
औ।
आबादजों सोमोन्दो थानाय आखाइ सिल्प' न'खराव बाहायनाय आखाइ सिल्प, ' आबादजों सोमोन्दो थानाय आखाइ सिल्प' दामनाय देनायजों सोमोन्दो थानाय आखाइ सिल प' बेेफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन आखाइ शिल्प'फोरखौ जोङो मोननो हायो जाय जायफोरा आखाइ शिल्प'फोरा मोनसे दोरों गियान हिसाबै मोनसे जोलैनिफ्राय गुबुन मोनसे जोलैसिम बर' समाजाव बारस्लाय बोबाय थादों।
औ औ।
आखाइ सिल्प'आव बांसिन गोहोम खोख्लैनो हानाय गोख्लोम गोहोम खोख्लैनो हादों एबा गोनांथार होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिंगाखौ बुंनांगोन मिथिंगा आरो जोंनि सोरगिदिं सोरबिथिं आबहावाखौ मानोना जों आखाइ सिल्प' बानायनो थाखाय जों मिथिंगानि गोनांथार।
औ औ
खौ बानायनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरो बे औवाखौ खो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो लानाय जायो
औ औ
आखाइ सिल्पनि गोनांथिखो गोबां बिजिरगिरिफ्रा ओरैबायदि आखाइ सिल्पआव औवानि गोनांथिखौ बर' समाजाव ओरैबायदि बुंदोंदि जों गोबो गोबां बिजिरगिरिफोरा बुंदों आरो
औ औ
गोरलै गथ' जोनोम जाजेननाय समाव ना रैहास नायनिफ्राय लानानै थैजासिम गोथ थै गारनाय समसिम औवानि गोनांथि जायो होननानै बेनिखायनो बर' समाजाव जों नुनो मोनो गासैबो समाव जों औवा बाहायनाय
औ औ
बिदिनो औवानि जोङो गोबां आखायदामिन एबा आखाइ सिल्प'खौ जोङो मोननो हायो
औ औ औ
न'खराव बाहायनाय आखाइशिल्प हिसाबै जोङो मोननो हायो जेरै संग्राय सानद्रै गिसिब मुरा बेनि अनग गायोबो आरो गोबां आरो आबादजों सोमोन्दो थानाय जेरै जुम गाल लावथि मै बेफ बेफोरखो जोङो औवानि मोननो हायो। आरो ओम ना हमनायजों सोमोन्दो थानायाथ गोबां जोङो मोननो हायो आखाइ सिल्प हिसाबै।
औ औ।
जेखाय खब बाय सेन, फल' बेफोरखो जोंङो आखा शिल्प' हिसाबै जोङो मोननो हायो आरो दामनाय देनायजों सोमोन थानाय आखाइ शिल्प' होननानै बुङोब्ला औवाजों बानायनाय जेरै जों सिफुं आरो थरखाखौ जोङो बुंनो हायो। बेेफोरखौ औवाजों बानायनाय जायो। औवानि अनगायैबो मिथिंगायाव मिथिंगानियाव मोननाय जेरै दंफां दं। फांजों गोबां आखाइ सल्प' बर'फ्रा बानायो। जेरै न'खराव बाहायनाया आखाइ सिल्प' हिसाबै जेरै उन्दुनाय बैसां इयार टेबोल आरो न' बानायनायाव दंफांफोरखौ बाहायनाय जायो आरो आबाद जों सोमोन्दो थानाय हिसाबै जेरै नांगोल, जुंगाल बेफोरखौ दंफांजों बानायनाय जायो।
औ।
दा बेबायदिनो गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवा दंफां आरो रायदोंफोरनि गेजेरजोंबो गोबां आखाय दाम सिल्प' बानायनायखौ जोङो शिल्प' बानायनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो बानायबोबाय थादों।
औ औ।
आखाइ सिल्प'खो जोङो गोबां रोखोमै मोन हायो होननानै जोङो आं एसे आगोलाव बुंखादों जेरै इसानसालि गंसे इसानसालियावबो जोंहा गोबां आखाइ सिल्प'नि गोनांथि जायो। गंसे इसान सालि जानो थाखाय जोंनो गोबां फिसा फिसा फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम गोबां आख आखाइ सिल्प'नि गोनांथि जायो आरो जायखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय नो मोनसे दोरों गियान महरै बानायबोबाय थादों आरो बाहायबोबाय थादों जेरै इसान सालियाव गासैनिख्रुइबो गोनांसिन जेरै इसान इसान खुन्था। इसान खुन्थाया गोनांथार। आरो बे इसान खुन्था बर'फोरा दंफां, औवा आरो गय दंफां बायदिजों बानायनाय जायो बेखौ गावसोरनि आखाइजोंनो बर'फोरा बानायो। बेनि अनगायै जेरै तात
औ औ
तातखो‌ बर' फ्रा दंफांनि बानायो आरो बेयाव माखासे दोरों गियानफोरा हाबनानै दोङो। बेनि अनगायै जोहा गान्दै गान्दैखौ मोननै रोखोमै बर'फ्रा बानायो जि दानायाव बाहायनो थाखाय मोनसेया खुन्दुं फानग्रा आरो मोनसेया जि फानग्रा बेनि अनगायै जेरै औवा जों बानायनाय आखाइ दामिन होननानै बुं जेरै सोरखि सोरखि गिदिर सोरखि फिसा दाङा नाथा बायदिखो बर' रा औवाजों बानायनानै लायो आरो औवाजों गोबां फिसा गिदिर बालेब फोर गनसा गनसि बेफोर गासै इसानसालियाव गोनां जानाय गासैबो मुवाखौ औवाजों बानायनायखौ जोङो मोननो हायो।
औ औ।
बेनि अनगा दंफांजों बानायनाय जेरै जेेनथोर जेनथोरखौ जोङो मोननो हायो। जेनथोरा मोनसे गोनां थार आखाय सिल्प होननानै
औ औ औ।
बेफोरनि अनगायैबो गोबां आखाइ सिल्प जोङो बर' समाजाव मोननो हायो जायफोर मोनसे जोलैनि फ्राय गुबुन मोनसे जोलैसिम दोरों गियान महरै बारस्लायबोबाय थादों नों नोंथाङा जानांगौ आंनिफ्राय साबसिनै मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आखाइ सिल्पनि बादै आंनो।
औ औ।
देलाय नोंथां।
औ नों बुंनाय बायदिनो आखाइ सिल्प'आ बै आखाइजों बानायनाय जा ओइ उवा दफां बेफोरनिफ्रायनो जा बानायनाय
औ।
बेफोरखौनो माने आखाइ सिल्प' होननानै बुंनाय जायो जेरैबायदिहाय ओ संग्राय सान्द्रि काहेल उवाल
अ अ औ नंगौ नों
बेनिफ्राय खेर खा दङ
औ।
सेेन दङ। फल' दङ साखि दङ हासिब दन
औ औ औ।
खफ्रि नांगोल जुंगाल माने बेफोरानो जोंनि माने बर'नि आखाइ सिल्प'।
औ औ।
फुरा गावनि नांगौ जानाय समाव
उम उम।
बेफोरबायदि खौ बाहायनानै माने जिउ खुंबोगासिनो थादों।
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय बर'फोरा आबादारि गाहाय हारि नालाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेयावबो आखाइजों बिसोरो बानायना लानो। जेरैबायदिहाय नांगोल। जंगाल मै उखेन।
रइना। बैफोरखौ माने। गावनि आखाइजों बानायनानै लादोंमोन।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
बर आइजोफ्राबो गावनि नांगौ जानाय। माने गान नथ थाखाय जि दानाय बायदिसिना। आखाय शिलप। बेबायदिहाय गान्दै दङ। हिसानसालि बेरानि दङ जायखौ माने औवाजों सैनानै बानायनाय। जोयो। ओमफ्राय गान्दैनि। दुरुं दङ। जायखौ माने बेखौ। माने जि संनो थाखाय। खालामनाय जायो बिनिफ्राय। आरो मोनसे दङ मुस्रा दङ। जायफोरखौ माने। औवाखौ माने फिसा बेदि गज। खालामनाय जायो माखुआव सुनो थाखाय।
औ औ।
फ्रा दङ गरखा दङ। जायखौ माने औवाजों बानायनाय जायो खनै। बिदिहाय बेनिफ्राय दङ।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखौ औवा एबा दफांजों सु। फुजिनानै बानायनानै लायो। बेनिफ्राय साल दङ। जायखौ माने बि थांजों दफांनिफ्राय बानायनानै लायो। बियो रासु दङ जायखौ माने खुन्दुं ख' थियै लाखिनो थाखाय मोनसे औवाजों औ बाह हायनो थाखाय बानायनाय जायो।
ओ ओं
बेनिफ्राय न' हास सुं दङ। जायखौ माने बै औवाजों बानायनाय जायो बेनिफ्राय दङ गरखा दङ। बेखौबो माने औवाजों
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मुस्रा दङ।
औ औ
औवाजों खामना लानाय जायो आरो जेन्थेर दङ? मुस्रा सानो थाखाय जेेनथेरखौ खामनाय जायो। बेखौबो औवाजों जायो थावख्रि दङ। खुन्दुं लुनायाव बाहायनाय माने रो खोमसे आगजु होननानै बुंनाय जायो बेखौबो सोरखि दङ। सुरखिखौ खुन्दुंनि जेबे मु था बेखौ माने फुनग्रा मोनसे आगजो
औ
बिनिफ्राय दङ बासेब दङ।
औ औ
खुन्दुं सुंनाय गान्दै गोरा जानो थाखाय। साल खुन्थाजों सिथाबना होनाय माने दंफांनि गज' बेखौ माने दंफांनिफ्रायबो बानायनानै लानाय जायो।
औ औ
बेफोरखौनो बेफोर गासैखौबो आखाइनिफ्राय बानायना लानाय नांगौ जानाय समाव आखाइजों बानायना लानाय बेफोरखौनो माने गासैखौबो आखाइनि शिल्प'
औ औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ दे बिदिब्ला नोंथांजों दिनै बेसेखिनावनो दोनथ'नोसै दे।